औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां औ।
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय माने सावरायलायनो नोंथांनावहाय कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा फ्रियै
औ नोंथां औ नोंथां फ्रियावनो दं आङो सावरायनो हागोन।
दा आयदायानो जाहैबाय बरफोरा मानो गोदो गोदोनि समफोराव बा दानि समफोराव नाफोरखौहाय माबोरै हमो माबोरै माबे खायदा माबे आदब खायदाजोंहाय हमनानै जायो आरोना बिनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथाङा जागायजे नों नोंथाङा जागाय जेनग्रोनो ना आं जागाय जेनग्रोनो नोंथां?
दे नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो बिदिब्ला।
आंनो जायगायजेनग्रोनोसै ना बिदिब्ला?
औ नोंथां।
दा गिबियावनो ना हमनाय आदब खायदा होनोब्लाथ' जोंनि बर'नियावहाय गोबां बायदि रो खोमनि दङ नङा होमबा नोंथां? आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराहाय बिदिनो ना हमनानै जाबोदों बा ना हमनानै जिउ खांबोदों आरो दा दानि समफोरावबो माने ना हमनानै जिउ खांबोनाय जिउ खुंबोनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ना हमना आदब खायदा होनोबा जोंङो गोबां रोखोमनि दं बिब्दिनो जेजों सारनाय आरो आखाइजों गोग्रोमनानै हमनाय बोरसि बान्थाजों जों लफायनाय बाथा होनाय बा ओ माबायावहाय मा होनो बिलोफोरावहाय खाथल होनानै हमनाय मुसारिजों जे बोनाय बायदि रोखोमनि आदब खायदा दं आरोना बिनि मादायावनो जेनब्ला बुंनोसै आङो हा होनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो बाथा होनाय होननानै बुङोब्ला ओ जेरै जों उन्दै समफोराव बा गोदोनि समफोरावहाय फाथो सेरा जे फाथै सिनाखौहाय नांगौ जखानि हास'नानै लाग्रोयो आरोना बिनि उनावहाय हास'खांनानै जोङो बोरसिखौहाय पेरासिटुलजों खायो आरो ना। खानानै बिनिफ्राय जोङो बोरसियावहाय नानि थाखाय जोंहा आदार नांगौ नङा होमबा नोंथां आदार मोनजाब्लाासो बिसोरो बोरसियावहाय हायथागोन नङा होमबा? बेनि थाखाय जोंहा जेरै खानस्रि खानस्रि जावो बेनिफ्राय सोरबाबा बेरेजों सोरबाबा खैजिमा बिदैजों बेफोरबायदिनो थुनानैहाय बिदिनो साहाबनानै दोनो आरोना बिलोफोरावहाय सेर सेरावहाय बोरमोन बोरि सेर सेरावबा हाग्राफोरखौ जोङो साफा खालामनानै बलुनानै बेखौ गेजेरावहाय सानानै जोङो नाखौहाय से घन्टा बा ओ नैजि ओ नै घन्टा थाम घन्टासोनि उनावहाय जों बेखौ नाखौ नायो आरो नाया नांनानै थायो आरो थिग बेबायदिनो आरो जोंहा गोदोनि बर' आइजोफोराहाय जेखाइजों गुरो नङा होमबा नोंथां जोङो जे आखाइजों गुरो आरो खखा सायो सेन सायो बेबायदिनो जेनेबा खखाजों सानाय होनोब्ला जेराव खखाखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औवाजों औवाखौ दानख्रुबनानै
औ नोंथां।
माने गुदियावहाय मोनसे माबा फाननानै ओ गुना बा दिरुंजों खाथेनानै खखा खौहाय माने ओ औवाखौहाय मोखाङावहाय गुवार खालामनाय जायो गुवारखौहाय जोङो औवा औवा मोनसे खाथि सैनानै जों बेखौहाय फानफबनानै गुवार खालामनाय जायो आरोना बेनिफ्राय नाया हाबलांबाथाय ओंखारबोफिननो रोंला आरो ना बेफोरखौ जोङो दै फोराव सायो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो आखाइजोंबो जोंहा गो गोग्रोमो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ दैसाफोराव बा बिलोफोरावहाय जेराव ओ जेराव मारु सेर सेर बेयावहाय माने माखासे गुदुंफोर थायो गुदुंफोरावहाय ना थेंगोना ना फिथिख्रि ना बामि नाथुरि बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि नाफोर थायो आरोना बेयावहाय जोङो नाखौहाय आखाइजों खननानैनो माने दांग्रोमहरनानै नाखौ हमनानै मोनो आरो ना आरो जेरै मुसारि बोनाय मुसारि होन बोनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ ओरै सासे ओरै सासे
औ नोंथां
बोयो नङा होमबा बिदिनो बिलोफोराव जोङो मुसारिखौहाय बिदिनो ना नाथुर आरो बायदि रोखोमनि ना जेनेबा ना बारलि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समफोरावहाय माने आं जों खाटल होनाय खाथल होनायखौ मिथिगौ आं नोंथाङा
नंगौ नोंथां नंगौ मोनथियो
होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय जेरै सेवरा दालाय औवा मुरा औवा हासुं खान्थाल मुरा बेफोरबायदि माबाखौहाय बिफांनि माखासे जेबोरखौहाय माने साना माने दैयावहाय गारसोमनानै दोनहैग्रोयो आरोना गारसोमनानै दोननानै जोंनि बिदिनो जिबा सान नैजि सान सोमहाबनानै दोनो बिनि उनावहाय नाफोराथ' माने माखासे बै जेबोरफ्रावहाय दनदरफ्रावहाय हाबनानै थानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
खौहाय आलि थेनानै माने बाल्थिंजोंहाय दुरुं खानानै दख'थाबोयो आरोना दख'था बोनानै जोङो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि नाफोर ना थुरि थेंगोना बिदिनो नास्राय गोरि मागुर सिंगि बेबायदिनो अनेक रोखोमनि नाफोरखौहाय हमनानैहाय लाबोयो आरो ना आरो बेबायदिनो बर'फोराहाय ना हमनानै दा आथिखालावहाय गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो रांखौहाय आरजिनानै जों जोंनि रां आरजिनानै गावनि थांना थानायनि थाखाय जोङो माखासे नांगौ बिबुंनि बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो। बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमै ना हमनायनि आदब खायदाफोराहाय जोंनि ओनसोलफोराव सलियो आरो। दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय मा मा रोखोमै नाफोरखौ माबे माबे आदबजों
औ नोंथां
बेफोरखौ हमो सायो बेफोरनि बादि नोंथाङा आंनो एसे बुंथिनो होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
औ
नोंगौ नोंथां जिथु नोंथां बुंनायफोरा जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोखादों नाफोरखौ माबायदि हमो जों सुबुंफोरा नङा होमबा नोंथां ओ जेरै जेनाखि जोंनि ना हमनाय नेमखान्थिफोरखो आदब खायदाफोर गोदोनि बैफोरो एसे जुदा आरो दानिया बुंनो थाङोब्ला एसे सोलायनायखौ जों नुनो। जेरै गिदिर गिदिर दैफोराव ना हमनाय नङा होमबा नोंथां। जेरै लैथोमा दैमा दैसा बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै जोंनि ओनसोल खावना हमनाय होनबाथ' जोंहा गुबै आगजेंफोरानो जाहैबाय बेफोरबायदिनो ओ माबाफोर जों सारनाय खेवालि जे फोरजों सारनाय बा होनाय। बोरसिजों ना बोननाय लहा हालाथुनै ना बोननाय। आरो थोरसि बा गामला बेफोरजों जोङो फिसा फिसा दै राननायफोरखौ जोङो सारनाय आलि खोथेनानै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओरै गिदिर गिदिर जेनाखि सिफोराव जोङो बा ओ बेफोरबायदि लैथोमाफोरावनो जेनाखि हमनाय आदब खायदाफोर बे एसे आलादा नङा होमबा नोंथां बैफोराव माने गिदिर गिदिर माबाफोरजों थांनानै बटफोरजों थांनानै जोङो गिदिर गिदिर जे हगार नानै माने गोबां जोंनि जेनाखि ओनसोलफोराव नुफेरै ना। बेफोरखौ जोङो ओ हमनाय नुनो मोननाय जायो गुबुन जेनाखि गिदिर गिदिर लैथोमाफोराव। जाय नाफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोरबायदि नाखौ हमनाय जायो आरो। दा जोंनि ओनसोलाव ना हमनाय बुङोब्लाथ' जोंहा आगजोंफोरानो गोबाङानो माने जों गाव गाव गाबागाव बानायनानैनो हमो जेरै जेखाइ नङा होमबा नोंथां जेखाइखौबो जों खुद गावनो मानि ओ हेबनानै आरो खबाइ हेबनानै जोङो नाखौ हमो माने गुरहैयो। जेरै जेखाइजों ना गुरनाय होनोब्ला बेयाव बारा गिदिर गिदिर ना मोना नङा होमबा नों थां जेरै फिसा फिसा नाफोरखौ जों मोननो हायो। बाला फाथि नास्राय फिसा नास्राय बिदिनो गिदिर नास्राय। बेफोरबायदिनो मानि गोबां दङ आरो नास्राय माबा गिदिर फिसा मोनो गुरनो। नोंसोमानि बेफोरखौनो मोननाय जायो बालाबाथि नास्राय। उथुमै आरो बिदिनो गोरि फिसा फिस बिदि खमनाय जायो आरो जेरै जोङो माबाफोरजों हयोबा जेनाखि जेफोरजों हयोबा थिन खना गन मोनथाम होना दा जोङो बानायगोन नङा होनबा नोंथां बेफोरजों जोङो लाबाव मावनाय जायो बैफोर जेना खोस्लिफाना बेफोराव बेफोरबो मोना बेंसि गोरदि गिदिर - गिदिर बालाबाथि बेफोर नाथुर बेफोरखौ मोनो आरो लोगोसेनो जों ओ आथिखालाव नुनो मोनसै गोबां गोलाव - गोलाव जे माबायो बानायो जेखौहाय ज खौ जों जायखौ जोंङो जे गोलाव होनो। बेफोरजोंबो जोङो मानि बेफोरजों माने खनसेनो गुवार जों हनो हायो आरो। जेराव नायाबो गोबां मोनो खनसेनो मोनसे जायगाखौ जोङो ओरै गिदिं खननानै लायो‌‌। बेफोरबायदि आरो थिग बिदिनो जेरै नोंथां होनलांनाय बाथा होनाय। बाथा होनायखौबोथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबाय बेफोरो। सुबुंफोरा माने ना हमनायनि बेलायावबो जों एसे खम जानायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला सुबुं आजिखालिनि सुबुंफोरा माने ओ एसेबाबो सोलोंथाइफोर लानानै गुबुन - गुबुन जायगाफोरावहाय एसे एनै जेनेबा प्राइभेटफोरावनो ओ खामानि मावनाय खामानि मावहैनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नंङा होनबा नोंथां। बेनिखायनो बेफोरबायदि ना हमनाय गरं फारानायफोराव एसे खम जाबाय जोंनि सुबुंफोरा थिग बिदिनो जोंहा मख'नो गोनां गोबां दङ ना हमनायनि बेलायाव जेरै ओ माबाफोरजों ना हमनाय माबा ना लफायनाय जेरै खानस्रिफोरखौ जोङो पेरासुटावहाय हाला हाला थुनानै आरो बोसोना लानानै बैफोरबायदि हाग्रा गोनां जायगायाव जोङो माने लफाय हरो सिं सिङाव बेफोराव नास्रायफोराव नास्रायखौनो बांसिन मोननाय जायो बेफोरबायदि लफायोबा नङा होमबा नोंथां। आ बिदिनो जोंहा गोबां आदब खायदाफोर दङ ना हमना जानायनि जोंनि ओनसोलफोराव जेरै ओ बोरसिजोंबो बोनो एम्फौ फिसा - फिसाखौ हायनानै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
गिदिर फिसा गिदिर जों गोबां गिदिर गिदिर नाजुल बारलि जायखौ जों नुनो मोनो जेरै फिसा फिसाबो दंथारो मा बेफोरो जाहैबाय माने ना फिथिख्रिफोरबो बोनखांग्रा बिनिनो एसे ओ मिडियाम साइजसो दंबावो बेयो बे जाहैबाय ना गोरि नास्राय बेफोरखौ बोनग्रा नङा होमबा नोथां। दा जोंहाथ' सावरायनो गोबां दङ नाथाय जोंहा समा जोबोद खम नोंथां समा जाबाय जोंना नङा होमबा नोंथां। दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि मासे खोथाफोर आनो फोरमायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नोंथां नोंथांजों बे माखासे ना हमनाय माने आदब खायदानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां। दे नोंथां गोजोनथोंसै।
औ गोजोनथों। हेल' नोंथां। नोंथाङा फनखौ दानहरदो नामा नोंथां।